खोनादों ना नोंथाङा?
औ खनादों।
आह नोंथांनिसिम बेबायदि सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बहरनाय थाबाय।
औ।
ओ दा जों बिदिब्ला सावरायनो लानाय आयदायानो जादों गरम बोथोरनि सायाव। आह आं नोंथांनो बे समखौहाय होग्रोनाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर बुंनो नो नागिरदोंब्ला दायो बुंनो हागोन।
औ। होमबा जोङो दिनैनि बेबायदि सावरायनो लानाय बाथ्राखौ जों जा जागायजेननोसै ना?
औ।
औ होमबा जोङो दायो गरम बोथोरनि बागै सावरायनो लादों। जों मिथिगौदि बेबायदि जोंहा बोथोरा बेबायदि गरम बोथोर एबा दैज्लां बोथोर बेबायदि जोंहा आरो बेबायदि थान्दा बोथोर बेबायदि मोनथाम रोखोम बेबायदि बोथोर दङ गिबियावनो जोङो बेबायदि गरम बोथोर गरम बोथोर गरम बोथोराव बेबायदि ओ गोबां गरम जायो बबेबा बबेबा बोसोराव म बबेबा बबेबा बोसोर समाव गोबां गरमसिन जायो आरो बबेबा बोसोराव एसे थान्दा जायो। जोङो मिथिगौदि बेबायदि टु थावजेेन टुइन्टि सिक्स टु थावजेन टुवइन्टि सिक्सआव बेबायदि-' गोबां बांसिन गरम जागोन होनना खोनानो मोनदों। मानोना जोंहा क्लाइमेटआ बेबायदि गोबां दन्स जाबाय थायो। आरो बेबायदि टु थावजेेनड थुयेटि सिक्सव बांद्राय गरम जागोन होनना मिथिनो मोनदों। ओ जोङो नुबोगासिनो दोङो दि बेबायदि गोबां हिट एबा गरम जागासिनो दोङ। बेबायदि न' सिङाव एसि गैया न' सिङाव गैयाबा जोङो बेबादि थानो हाया थानो हुआ एबा जोङो गामि गामि एरियायाव थाबा जोङो बेबायदि न' सिंनिफ्राय ओंखारनानै जोङो बेबायदि औवासो औवा जोंसों एबा जोङो दंफां सायहा गाहायाव जोङो जिरायनानै थानाङो बार जानाङो मानोना ओरैबायदि हिट ओरैबायदि गरम जायो बेबायदि ओ मबेबा मबेबा बोसोराव मानो होनबा क्लाायमेटआ जोंहा चेन्ज जाबाय थानायनि थाखाय आरो दायोथ' बुंनो थांबा बेबायदि टु थावजेन टुइटि सिक्स आव जोबोर गरम बुंजायो मानोना जेब्ला जोङो टेम टेम्पेरेसारखौ नायो अब्ला नुयोदि जोङो थार्टि सिक्स थारटि टु थार्टि सेभेन गाहाम जोङो नुयो आरो जोङो बेबायदि जोङो गावनि मोदोम खो कुल खालामनो थाखाय थान्दा खालामनो थाखाय जोङो बेबायदि एसि लायो आरो लोगोसे जोङो बेबायदि गुसु दैदों बेबायदि दुगैयो जोङो आरो मिथियोदि गरम गरम बोथोराव जोंनि मोदोमा एबा जोंनि बडिया गोबां बेबायदि डहाइद्रेसन जायो ओ जो ओ आरो जोंनो बेबायदि गोबां दैफोर नांगौ जायो आरो गोबां ओ फिथाइफोरनिफ्रायबो जोंङो बेबायदि डिहाइद्रेसननिफ्राय बासिनो थाखाय जोङो बेबायदि ओ माबाफोर मोननो हायो बिदैफोर आरो लोगोसे जों मिथिबावोदि गरम बोथोराव बेबायदि गारिफोर सालायब्रा एबा बाइक फोर सलायबा सानदुं जोंनि मोखाङआव सिद दा नाङो जायनि थाखाय जोंनि मोदोमाव एबा जोंनि बडिया गोबां हिट जायो। गरम जायो आरो सान्दुुंआव जों थाबाय थानो हाया आरो जोङो गारिफोर सालायबा जेरै जोङो कारफोर सालायबा आरो बाइकफोर सालायबा एबा इन्जिना गरम बोथोराव गोबां बेबायदि दुंखावो एबा गुदुं जायो जायनि थाखाय जोङो गोजान लामा हान्थिनो हाया आरो गोजान लामा जोङो थाबायनो थांबा एबा ट्रेभेल खालामनो थाबा जों जोङो ससे ससे लामायाव दसे दसे थाथ'नाांगो मानोना जोंहा गारिफोरा गोबां गुदुं जायै- इन्जिना जायनि थाखाय जोङो बेबाय थाथ'नांगौ जायो मानोना जोङो मिथिगौदि फार इन्जिना हिट एबा गुदुं ज जादोंबा जाहा इन्जिना बेबायदि ब्लक थांनो हागौ बा जा इन्जना बेदि खालामनो हागौ जायनि थाखाय जोङो बेबायदि हाजार हाजार किल'मिटार एबा जोङो एक्स' दुइस' किल'मिटार थाबायबा जोङो हान्थिबा ट्रेभेल खालामहैबा जोङो बेबायदि ससे ससे लामायाव जोङो थाथ'नांगौ गोनां जायो मानोना गारिफोरा बेबायदि दुंखावजोबो आरो जों मिथिबावोदि गरमाव जोङो बेबायदि फेन लानाङो मानोना दानि बेबायदि गोदान मुगायावथ' जोङो फेन दोङो नालाय बेनिखायनो फेन लायो नाथाय आगोल मुगायाव बेबायदि आखाइजों बानायनाय गिसिबजों जोङो बेबायदि गरमनिफ्राय बासियोमोन जोङो गिसिब सिबनानै आरो जों मिथिबावोदि गोबां मानसिफोरा एबा बबा बबा बा गामिफोराव बे दो आखाइजों बानायनाय गिसिबखौ बाहायो बेबायदि नेचारेल गिसिबखौ खौ बाहायो जोङो दायो गोदान मुगानि गोदान मुगायाव जों थानायलाय जोङो एसि बाहायो बेबायदि फेन बाहायो आरो गोबां रोखोम नि एसि दङो जोङो बुंनो हायोदि बे गारियावबो एसि थायो आरो लोगोसे न'फोरावबो एसि था औ न'फोरावबो एसि थायो आरो लोगोसे जोङो मिथिबावोदि जेब्ला गरम बोथोर जायो अब्ला जोङो गामिफोराव नुयोदि बेबायदि गथ'फोर एबा गामि फिसा बिलानि गथ'फोर एबा ओ जल'फोरा सेंग्राफोरा बेबायदि गोबां एबा दैसा फोराव थांनानै बेबायदि दुगैहैयो नोंगौ थारैनो बेबायदि खुसिदों एबा रंजानायदों एबा बेबायदि एन्टारेस्जों दैसाफोराव थांनानै दुगैहैयो आरो लोगोसे जोङो मिथिबावोदि गोबां मानसिफोरा गामिफोरनि मानसिफोरा बेबायदि गरमनिफ्राय बासिनो थाखाय दंफां सायाव जिरायनानै थायो बार जायो मबाइल फोर नायो आरो लोगोसे औवासिं सायहा आरो लोगोसे बेबायदि गोबां फिसा बिला देरा न'फोराव जिरायनानै थायो आरो लोगोसे ओ जोङो मिथिबावोदि गरम बोथोराव जेब्ला जोङो। अ अर थायो खाथियाव जयो अब्ला मोदोमा ओरैबायदि हिट जायो एबा दुंखावो जायनि थाखाय जोङो ओ बां सिन गरम बोथोराव आं आंनि साननाय बायदिबा जोङो गेस बाहायनांगौ गेसाव इसबां हिट जाया मानोना बेबायदि आइजोफोरा जेब्ला ओंखाम सङो अब्ला बनाव सङना गेस बाहायनांगौ हायोब्ला गेस बाहायनां गौ मानोना गेसाव बेबायदि हिट जाया नाथाय बनाव ओरैबायदि हिट जायो मोदोमनिफ्राय गोलोमद दै गयो। गोलोमजोबो ओ आंनि बुंनो गोना एसेनोसै नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनांबा
औ ओ नोंथांनिफ्राय बेबायदिनो गोबां बाथ्रा मोनथि फिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ आं आंनि फारसेनिफ्राय बुंनो थांदों जोंङो गरम बोथोर बुङोब्ला एप्रिल लास्टनिफ्राय सेप्तेम्बर मिटसिम बेखौहाय गरम बोथोर होननानै बुंजायो आरोना मानोना बे ओ एप प्रिल ओमफ्रायो मे, जुन, जुलाइ, आगष्ट, सेप्तेम्बर, मिडसिम बे जोंनि बे दाना जोबोद बेबायदिनो गरम जायो बोथोराहाय आरो बांसिन गरम जानायखौहाय जोङो। जुलाइयाव नुनो मोनो जुन जुलाइ आगष्ट बेखिनियावहाय बारा द्राय बेबायदिनो मानो गरम जानायखौहाय जों नुनो मोनो गरम बोथोरावहाय नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायखाबाय दाथ' गरमनि बोथोर बेबायदिनो गोबां दिडहाइद्रेसन फोरबो जायो गोबां मानसिफोरा बेबायदि गोजान लामा हान्थिनानै दिहाइद्रेसन जानानै बेबादि मेंनानै थायो दा बयबो बेबादि गरम बोथोरावहाय ओ बेबायदि आबाद हारि मावनायावबो गोबां खस्थ'फोरखौहाय सैसोनो गोनां जायो जेरै गरम बोथोराव आबादथिलियाव थांनानै बेबायदिनो ओ खामानिफोरखौहाय मावहैनो गोनां जायो जैरे ओ गोथिया फुनाय दाथ' दैजलां बोथोर गोबां बेबाय दिनो गोथिया फुनायफोरखो नुनो मोनगोन माइ गायनाय बेफोर बायदियाव गोबां मेंनाय देहा जाहैयो आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला गरम बोथोराव जोंनि देहायाव मानो बांसिन बेमार आजारफोर हाय जायो बांसिन नुनो थाङोब्ला हस्पितालर हस्पितालफोरावहाय देहा फाहामसालिफोरावहाय गोबां बेबायदि गरम बोथोर रावसो बे-बेराम आजारफोरखौहाय जानाय नु जेरै भाइरेल फिभार बेबादिनो ओ गोबानाय फोरखो नुनो मोनो लुस मसन जानायफोरखौहाय बांसिन जोङो गरम बोथोराव नुनो मोनो मानो होन्ना बुङोब्ला गरम बोथोराव जोङो बांद्राय बेबायदि स्पाइसि बुस्थुफोर जायोब्ला आलु गोसा बायदि बुस्थुफोर जायोब्ला जोंनि दडाइजेसन बे मेटाबलिजम पावाराहाय खमियो जायनि जाहोनाव गोबां बेबायदिनो उदै आलौनाय आरो बेबायदि नो दायजेस्ट खालामनो हायैनि जाहोनाव लुस मसनस आरो भमिटिं फोराहाय जायो। बांसिन जोङो देहा फाहामसालियावहाय गोबां बेबायदि प्रब्लेम लानानै फैनायफोरखौहाय बारासिन नुनो मानोना बे फोर बेरामफोराहाय बांसिन गरम बोथोरावसो जायो जोंनि जानाय लोंनायनि सायाव जोङो गरम बोथोरावहाय बांसिन ओ नोजोर होनां गौ मानो बुङोब्ला गरम बोथोराव जों जेसेबां हायो एसे थान्दा आरो लाइट बुस्थु जानांगौ नाथाय नायनो थाङोब्ला दायो दानि मुगायाव गोबां बेबायदिनो मानसिफोरानो बांद्रा य मसला गोनां आरो बेबायदिनो स्पाइसि बुस्थुफोरखौहाय गरम बोथोराव जाना इखौबो नुनो मोनो जायनु जायनि थाखाय बिसोरनि देहाफोरा बेबायदि लोरबां जालाङो गोग्गो थाया आरो गोबां मानसिफोरखौनो बेबायदि दिहाइद्रेसन जानायखौ नुनो मोनो आरो बिथांमोना दिहाइद्रेसन जाबाबो खायफा बेबायदि थायो जे ओ दै लोंबा मा बा फिथाइ-सामथाइबो जाबाङा जायनि जाहोनाव बिथांमोननि देहाया ओ अलरेडि गरम दों लोरबां जाखादों आरो बेनि सायाव बेफोरखौ लोङाब्ला जायाबा आरो लोरबां जानायखौहाय नुनो मोनो बेनि थाखायनो आं सानो गरम बो थोराव ओ नोंगौ गरमनि थाखाय गोबां बेबायदिनो खस्थ जाखायो गरम बोथोराव नाथाय जोंङो बे गरमखौ सैसोनानै जोंनि देहानि फारसेबो मोजां नायनानैहाय जोङो जोंनि जानाय लोंनायखौहाय मोजाङै जानांगौ
मानो बुङोब्ला दायो। क्लाइमेटआ जेरैबायदि जाबोदों सिगाङावहाय जोंना गरम बोथोरबाबो एफा गरम जायामोन गामि फोराव गरम बोथोरबाबो एसेबाबो गुसुखौ मोनो गामिफोरावहाय बिफां सायहा फोरावहाय जिरायनानै बा औवासुं फोरावहाय जिरायनानै बेबायदि थान्दाखौ मोनो आरोना जोंनि मोदोमा एफा दुंखावा नाथाय टाउन सहरफोराव बुंनो थाङोब्ला बेबायदिखौ नुनो मोना फांसे बिफांबो बेबायदिखौ नुनो मोना जायनि जाहोनाव बिथांमोना एसियाव हाबसो ना थाबाय थानाय जोंबो बेबायदि बेराम बेराम जानायफोरखौहाय नुनो मोनो बाहेरनि बार मोना नेचारेल बार मोनैनि दारै बांसिन बेबायदि एसिनि बार जानायनि दारै बेबायदि बिथांमोननि सायाव ओ रेसपिरिटरि प्रब्लेम बेफोर बायदि जानाय फोरखौहाय नुनो। मोनदों बेल नंङा नाथाय हायोब्ला जोङो जेसां हायो गरम बोथोराव जोंङो बाहाय बाहेरनि ओ इनभारमेनि आबहावानि फ्रेस बा बारखौहाय मोननांगौ ओ मानो बुङोब्ला बियो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जोङो बेबायदि बांसिन एसेनि बार जानायाबो जोंनि थाखाय मोजां नं हायो मिथिंगायारि निफ्राय मोननाय बेसाद फोरखौहाय नांगौ जायो आरो नोंथाङा जे रै बुंलांखाबाय दिहाइद्रेसन जाबाथाय जोङो बांसिन मानो न'आवनो बेबायदि अ आर एस फोरखौबो बनाय नो हायो आरो न'आवनो जेसे फिथाइ सामथाइ दङ जोङो ओ बेबायदि जानांगौ जेसां हायो मानो बुङोब्ला फिथाइ सामथायाव जोंनो नांगौ जानाय बेब दैआ मा होनो फिथाइ सामथाइ थाइसे एबा थाइनै जानो जों जोङो नांगौ जानाय दैखौहाय जोङो ब्रासिन मोनो आरो बुंनो थां ङोब्ला जों जेसेबां हायो नारें खाजि नि नि बिदै बेफोरखौहाय जोङो गरम बोथोरावबो डिहाइद्रेसननि थाखाय वेट खालामो जायनि थाखाय जोंनि देहा देहाया गोगो थायो आरो बेबायदिनो डिहाइद्रेसन जानायनि सान्सेसा खम थायो। ओ आङो आंनि बुंनांगौखौ बेसेयावनो दोनथनोसै दा आं नों थांनो बे समखौहाय होनाय जादों।
होमबा नोंथाङा जिबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय नोंगौ गासिबो ओ सैथो आरो लोगो से बेबायदि गरम बोथोराव बेबायदि गोबां बेराम आजारफोरखौ जोङो नुनो मोनो होमबा जाहा समाबो जानानै फैबाय होमबा जोङो ओ दिनै बे सावरायनायखौ बेसेंङाव दोनथनसैदां ना।
औ औ ओ नोंथांजों रायज्लायनानै आंबो बेबायदि जोबोद मि थिनो मोनबाय ओ गोजोननाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय आंथिंफ्रायबो औ